हेलौ औ खोनाबायना खोनादोंना
अ खोनाबाय दे आं
अ नोंनिखो लासै लासै खोनादों
आं आंबो नोंनिखौ मानोबा लासै लासै खोनादों
दे ओ जों दायो कालसारनि सोमोन्दै रायलायनो
खोनाया
ओ जों दायो कालसारनि सोमोन्दै रायलायनो होनदों
औ दे जायो कालसारनि सोमोन्दै रायलानो
जेनेबा जोंनि बर' हारिया सिगांनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय जानाय मुवाफोरजोंहा गोबां सोलिबोगासिनो आरो जों मिथियो जोंनि बर' हारिहा गाननाय जोमनाय मोनसे आलादा गाननाय जोमनाय आरो दानाय लुनाय दामनाय देनाय जोंनि बर' हारिहा दोङो स' नोंथाङा माखासे दामनाय देनाय मुवाफोरनि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना
औ थारैनो जोंफोरा बिदि मोजां दामनाय दङ जेनेबा औ गुबै हिसाबै बुङोब्ला बे खाम थायो सिफुं थायो ओ जथा थायो आरो बे सेरजा आगोलनिफ्रायनो जेनेबा नाम लाखिबोदों आरो बेयो जों फोरनि जा कालचार बेयाव थाखाथारो आरोना बैसागो बोथोरफोरावबो जेनेबा खामाथ' थाखायोआनो गंफ्रोमबो गामियाव बिदिनो बिसोरो बैसागो आरि मागियो खाम जथा आगोलनि समाव। थ' सेरजाखौ गोबां दामनाय जायोमोन दानि समाव सेरजाया एसे खम खमायलांबाय बादि मोनबाय आरो आङो जोबोर खमखौनो नुनो मोनसै। नाथाय खामफोरा दङ आरो ना। खोनादोंना नोंथाङा? बेफोरबायदि आरोना जोंफोरा बेनिफ्रायथ' आरो आगोलनि मानसिफोरा रोंखाजोबोमोन आरो जोंनि न'खरफोराव थानाय आबौमोन आदैमोना रोंखाजोबोमोन। बिदि हारम'नियामबो दामनो बा सेरजा दामनो बायदिसिना दामनो बिसोरो रोङोमोन आरो मानो होनबा जोंनि समाजाव गोबां माने बायदिसिना बेफोरबायदि प्रग्राम आरि जायोब्ला बाहायबो थायोमोन नालाय बिथांमोना रोङोमोन बेनिफ्राय दा इसे सोलायनाय नुनो मोनबाय। दाथ' बैसागोफोराव जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरखौनो नायोबा बांसिन बिदि मा बुंगोन बेखौ दामग्रा आरिजोंसो जेनेबा जा रेकर्डिं बेखौ बांसिन बाहायो आरो बिसोरो नाथाय दाबो आबै आबौमोना बाहाय आगोलनिनो बाहायबोनाय बेफोरबायदि खाम जुथाखौनो लानानै ओ मोसायो आरो बिसोरो बांसिन रंजायो बेफोरखौ फोरमाय जागोन। थाबोसे माबादि नुबोदों?
ओ जोङो नुनो हायो ओ सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा बे दामनाय देनायजोंहा जोंनि ओ फोरबोखौ मानिबोगासिनो। आरो जोङो नुनो मोनो बे दामनाय देनायजोंनो जोंनि हारियाहा ओ गावनि हारिमुखौहा दिन्थिबोगासिनो आरो बे दामनाय देनायजोंनो बिदिनो फोरबोफोरखौहा जोंनि फोरबोफोरखौहा बिदिनो गाजा गोमजायै फालिबोगासिनो आरो बे दामनाय देनायाहा जोंनि हारिखौहा मोनसे ओ मुंदांखा खालामदों ओ जायहा जोंखौ मिथिहोदों जे जोंफोरो मोनसे मा बर' हारि होननानै आरो ओ जोंखौ बे दामनाय देनायानो जोंखौ जोंखौ बिदिनो जौगाहोलांबाय थागोन बर' हारि हिसाबै आरो जोंखौ गुबुनखौ गुबुननो मिथिहोगोन आरो बर' हारि। हिसाबै आरो जोंफोरो बे दामनाय देनायखौ जोङो बेबायदिनो जोङो सोलिहोलांबाय थानांगोन आरो जों बिखौ ओ गासैबो सोलोंनानैहा जों बेखौ उनफारिहालागै जों बिखौ ओ सोलिहोलांबाय थानांगोन अब्लासो जोंनि हारिया बो ओ बांसिन जौगालांगोन आरो जोंफोरो गाननाय जोमनायखौ जों नायोब्ला जोंनि गाननाय जोमनाया जोबोद समायनाथार आरो जोंफोरो मिथियो जोंफोरहा गाननाय जोमनाय जि दख'ना आरो गामसा फास रा रिगिरिगां फालि आरो जि आर'नाइ फालि जों बेखौ मिथियो जों बेफोर गासैखौबो जोङो ओ जोंनि बे सोलिबाय थानाय जिउआवहा जोङो बिखो गाननानै जोमनानै जोङो गुबुननो दिन्थिनांगोन आरो जोङो बिखौ गोजौसिमलांनांगोन जोङो। आरो जोङो इन्सपायार खालामनांगोन माने गुबुनफोरखौ जोङो आरो बे जोंनि बे गाननाय जोमनायखौ ओ जोंफोरनि ओ गोदोनि आबै आबौमोनानो गोदोनिफ्रायनो बिखौ बानायबोदों आरो बेखौ गानबोदों जोमबोदों जोङो दख'ना हिसाबै जों नायोब्ला ओ अग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना जोङो नुनो मोनो आरो हौवासाफोरा जि गामसा गानो बेखौ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनानो बिखौ गानबोदों आरो बि सोरनि मिथिंगानिफ्राय जि मोननाय बिनिफ्रायनो बे दख'नाखौ बानायबोदो जोङो नायनो हायो जोङो ओ जि ओ इन्दि इन्दि जि इन्दिनिफ्राय इन्दि खुन्दुंनिफ्राय ओ जि दख'नाफोरखौ बानायो बेफोर गासैबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय। स' ओ जोंनि आबौ आबैया सिगांनिफ्राय जि बानायबोबाय जि गाननाय जोमनाय जों बेखौ दायो प्रेजेन्टावहा जोङो गाननानै जोमनानै जोङो दिन्थिलांबाय थानांगोन आरो जोंनि हारिमुखौहा जौगाहोलांनांगोन। स' नोंथाङा दायो ओ जेनेबा जोंनि कालसारावहा माखासे जानायफोर दङ लोंनायफोर दङ नोंथाङा बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ जानाय लोंनायनि बिथिंआव आं बुंनो सानोब्ला जानो जोंफोरहा गोबां माने बायदिसिना एसे आलदाखारोना जोंफोरना आलदा जाखायो एसे अब्ला सा बसिनखौथ' बुङोब्ला आङो बिदि ओ बिदि अमा बेदरखौनो बांसिन मोजां मोनो आरोना ना थाय ओ खारै खौ इसेबांबो मोजां मोनो। बेनिफ्राय ओ मैखोमै बुङोब्ला जेनेबा बेफोरबायदि मा होनो गो न नारजि अमा मानसिफोरा बुंसैयो आरोना खोब मोजां मोनो होननानै आंबो जानो हायो थेवब्लाबो एसे खम जायो आरोना बां सिन जेनेबा मा होनगोन बे बेखौ आय-अनला दाउ आरो बे मा बुंगोन बे खौ थाइगिर थाइगिर ना बादिखौ सा बांसिन मोजां मोनो आरो आङो बेनिफ्राय ओ बेयो जोंनि बर'निनो मेन आरोना ओ बेफोरबायदि अनला दाउ सबाय सबाय दाउ बायदिसिनाफोरा बेनिफ्रायथ' ओ जोंनि हाबाफोराव अमायाथ' थाखाथारोआनो मायबा मोनसे बिदि ओ जेनेबा प्रग्रामारि न'खरफोराव आलासिफोर लेंहरोबा गोदान बोसोरफोर जायोब्ला अमाया थाखा थारोयानो आरो बेफोर बादि अनला आरिखौ बो जोङो खायसे स्पिसियेल दे फोराव संनाय जायो आरो जोंफोरनि न'खराव बुंजागोन नोंथाङा।
ओ नों होननाया नोंगौ ओ जोंफोरो आलासि सोंनायावनो जा हाबा हुखायावनो जा बा फोरबोआवनो जा जोंफोरो बे अनला ओंख्रि अमा बेदर जोङो बेखौ नारजि ओंख्रि बेफोरखौ जोङो माने बांसिन बाहायनाय जायो। आरो बियो मोनसे जोंनि माने मुंख'थाव ओंख्रिफोर। ओ जोङो बेदों आलासिफोरखौ सोंनाय जायो आरो जोंनि बर'फोरनि न'खराव जोङो ओ आलासि जाहैयोबा जोङो नुयो गुबैयै बे अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि अमा बेदर बे ओंख्रिफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो। ओ जों मिथियो जोंनि बर' हारियाहा ओ ओ हारिमुखौ लानानै दामनाय देनायखौ लानानै जानायखौ लानानै जोबोद जौगानाय आरो जोङो बेबायदि नो बे दामनाय देनाय आरो बे गाननाय जोमनाय बे जानाय लोंनायखौ जोङो बेबायदिनो फोथांनानै जोङो लाखिनो नांगोन आरो इयुननि थाखाय। ओम
नि बिथिंआव बुङोबा बर' न'खरफोरावबो गोबां खमायलांनाय नुनो मोनबाय आरोना बेफोरबायदि आगोलनि सम समाव नुयोमोन आरो जोंफोरनि आनैमोना बिदि हि सानसालि सोङै सोयै सोंनानै बा बेफोरबायदि हि दानाय आरि जोनथोर बाहायनानै दायोमोन आरो न'आवनो बांसिनानो दाथ' बुङोब्ला इन्डास्ट्रिफोरनि फायसो इन्डास्ट्रिफोरानो बानायजोबो न'फोराव बानायनाया खम जालांबाय आरो खायफा खायफा जोंनि आरो मानसिबा गुबै खायसे महरफोर दङमोन आरोना दख'नाफोराव खायसे गुबै आगरफोर दङमोन महरफोर दंमोन बेफोरो इसे माने सोलायलांबाय आरो। दा जोंफोरनि जोंफोर बानायालासेनो जेनेबा गुबुन जाथिनि बा इन्डास्ट्रि आरियाव बानायनाय जाबाय नालाय दख'नाफोरखौ बिसोरो मिथिस'वा जायो माखौबा माजोंबा बेफोरबायदि गलाय मोन्देर खामजोबनाय जाबाय आरो। बेनिखायनो गोबां जेनेबा खायसे नंगुबै महरफोरा गोमालांनायखौ नुनो मोनदों आरो आङो। एनिफ्रायथ' बे फोर गासैखोबो जोङो सोलोङोबा मिथिनानै लायोबा आरो गामि आरिफ्राव बेफोरबायदि सुबिदा खामनानै होयोब्ला ओ साबसिन लाखिनो हाबावगोमोन होनना आं सानो आरो। मा सानो नोंथाङा?
ओ थिगानो ओ जोंफोरोहा बिनि थाखाय जोङो जोंनि बे इउथफोरफोरखो जोङो लाइमोनफोरखो जोङो गोसो गुदुं खालामनांगोन ओ जोंफोरो ओ जोङो बे गाननाय जोमनायखौ जोङो बिदिनो गाननानै जोङो ओ बिखो लाखिबाय थानांगोन आरो जोङो दानाय लुनायखौ जों नायोब्ला ओ दानि समावथ' ओ गोबां मानसिफोरानो बिदि एबफाग्राब माने खस्थ' खालामनोथ' ओ हाया दायो मानसि फोरा अब्लाबो जोङो मा खालामनांगोन बे दानाय लुनायखौ जोङो मा खालामनांगोन लाखिनांगोन आरो जोंफोरो बिदिनो प्रग्रामफोर एवारनेस प्रग्रामफोर बा ओ जोङो मा खालामनांगोन ओ बेबायदि दानाय लुनायखौ बिदि ला खियोबा जों माबा मोनसे बेबायदिनो ओ अनसुंथाइफोर होगोन बिफोरबायदि जोङो ओ अनसुंथाइफोरखो लानानै जोङो ओ लाखिनांगोन आरो जोङो बिसोरनि माने गोसोफोरखो जोङो सोलायहोनांगोन लाइमोन फोरनि गोसोफोरखो
नंगौ थारैनो बेफोर जे गोमालांनो हमदो बेफोरनि फारसे जों मिथिहोनांगोन आरो ना। जायगा जायगा ओमफाय बेफोरनि खायसे सांग्रांथिखौ होनानै। लाखिलांनो हागोन होननानै आंबो सानो आर'। बाथ' नोंथां दस मिनिट
ओ ओ दे बिदिब्ला जोङो बे टपिकखौ जों बेयावनो दिनथ'नसै गोजोन्थों।